हेलौ हेलौ नोंथां।
हेलौ नोंथां।
खोनादों दां खोनायाखै नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
आ नोंथाङा दा बे मोनाबिलि समाव माबाफोर हाबा मावगासिनो नामा नोंथां?
खामानि आलाय मावथआखै ओनथां दा। जाखांनासो दं ओरैनो जिरायना दंथ'यो नोंथां।
आ नोंथाङा बिदिब्ला मोनानि जानाय आदारखौ जाखांबाय?
जाखांबाय नोंथां जाखांबाय।
अ मा ओंख्रिजों मोनानि जानाय आदारखौ जानो हाखो नोंथां?
उम उम जाहाथ' आलुजों बयलारसोमोन नोंथां।
अ नोंथांमोनहा ओंख्रिया मोजाङानथ' नोंथां।
औ नोंथां नोंथां
नोंथांनि माथोखौ मोजाङै खोनानो हायाखै नोंथां।
नोंथांआलाय दा मा खालामगासिनो
अ नोंथां नै आंबो दाथ' गरम बोथोर नालाय गरमा बारा जानायखाय आङो बाहेरायाव जिरायनानै दं नोंथां।
खोनादों नोंथां खोनादोंना खोनायाखै नोंथाङा
खोनादों नों
नोंथाङा ओ दासान्दि माबाफोर मोज बेफोरबायदिनो मा माफोर खामानिफोर मावगासिनो दं नामा नोंथां
मावनायालाय बिदिनो आबादा दैलां बोथोरना
औ नोंथां
माबा माबि आबाद मावदों।
खोनादोंना नोंथां।
होम होम नोंथां।
औ हेलौ नोंथां।
हेलौ' खोनायाखै नामा नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
हेलौ'
खोनागोना खोनायाखै नोंथाङा।
हेलौ' खोनादोंना खोनायाखै नोंथां।
हेलौ' नोंथां। खोनागोना खोनायाखै नोंथां। हेलौ'नोथां। खोनागोना खोनायाखै नो खोनागोना खोनायाखै नोंथाङा। हेलौ' नोंथां नोंथाङा खोनागोना खोनायाखै।
हेलौ' नोंथां।
हेलौ' नोंथां खोनादोंना खोनायाखै।
खोनादों ना खोनायाखै नोंथां।
हेलौ' नोंथां।
हेलौ'
खोनादोंना खोनायाखै नोंथाङा।
खोनाबाय नोंथां खोनाबाय खोनाबाय।
हेलौ' नोंथां खोनादों नोंथांजों आं माने ओ बे मोनानि समाव नोंथाङा जेबो हाबा मावाखैब्ला नोंथांजों माखासे आयदानि सायावसो सावरायनो सान्दोंमोन आरो नोंथां।
अ' हागोनदे
खोनादोंना खोनायाखै नोंथाङा।
नोंथां खोनादों।
अ' ओ आयदायानो जाबाय दाथ' ओ गरम बोथोर गरमजों जोंहा माखासे खामानिफोर एबा गरमजों जानाय खहाफोरखौ नोंथाङा आंनो ओ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
बिदिब्ला नोंथाङा एसे औ गरमजों जोंहा मा मा खहा जायो बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
अ' बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायना होनाय एसे
गरम होनोबा दाथ' बोथोरा जोबोद गरम ना नोंथां। बे बिनि खहाया जाबाय माने जों गरम बोथोराव जानला मोनला माने जों मावनांगौ हाबा। बेखौबो मावनो हाया माने बे गरमनि थाखायनो जों नोंथां।
औ नोंथां।
खोनायाखै नामा नोंथां?
खोनादों नोंथां नोंथाङा फोरमायना होबानो जाबाय दे।
खोनादों नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
माने बे गरमनि थाखाय जों मा माने जों मावनांगौ हाबाफोरखौ मावनो हाया जेनेबा दाथ' खेथि मावोना नोंथां। दैज्लां बोथोर। बेफोराव माइ साय गायनाय बेफोराव माने जों गरमनि थाखायनो गायनो हाया आरो माखासे। खेथिफोर खालामनाय। खेथिफोर खालामनाया माने गरमजोंनो। रानलांजोबो आरो माने।
औ नोंथां।
औ ओमफ्राय माने जों दाथ' दैलां बोथोर ना माइ गायनांगौ मानांगौ। बे गरमजों सान्दुंजों।
औ नोंथां। खोनादों नोंथां।
बे गरमजों माने सान्दुं दुंनानै। माने दैफोरा रानलांदों आरो जों माइ गायनो मोना जेरै माने बे गरमजोंनो जोबोद खस्थ' मोनदों आरोखि जों माने एकदम।
औ नोंथां।
उम आरोमाने बे गरमजोंनो जोङो। माने खहा जानायाथ' नेम दं माने जों मावनांगौ हाबाखौ मावनो हाया। माने गरमजोंनो आरो। जेने थेने अ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनागोन नामा गरमखौ।
औ हागोन नोंथां हेल' नोंथां।
औ नोंथां।
खोनादों ना खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां खोनादों।
औ जोंहा गरमजों खहा जानाय बुङोब्लाथ' जोङो गिबियावनो। जोङो साननानै जोङो नायनो हायो एबा मिथिनो मोनो नोंथां। गरमजों गिबियावनो। खहा जादों होनोब्ला जोंहा। जोङो माने जेब्ला सान्दुंनि बिबाङा गरम जायो अब्ला जोङो माने। खामानि दामानिफोरखौ सेदियावनो जों खामानि मावनो हाया। खोनादों ना नोंथां हेलौ
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों औ खोनादों नोंथां।
औ बिदिनो जों जों गरमनो माने। औ नोंथां आं होनदों माने गरम जायोबा माने। माने मानसि सुबुंफोराथ'। खोनादों ना नोंथां हेल' नोंथां
खोनादों नोंथां खोनादों। खोनादों नोंथां खोनादों। औ।
जेनेब्ला गरम जायोब्ला जोंहा माने। माखासे गोबां सुबुंफ्रानो माखासे बेफोरबायदिनो गिदिर गिदिर। फुख्रिफोर जा वो आरो बेफोराव नाफोर फियो नङा होमबा नोंथां?
हेल' नोंथां। बिदिनो फुख्रि फियो फुख्रिफोर जावनाय नाफोर। नाफोर फियोन आरो आं।
औ नोंथां औ औ।
खोनादों ना आदा?
खोनादों नोंथां खोनादों।
सुबुंफ्रानो बेफोरबायदि माने
बेफोर बायदिनो गोबां सुबुंफ्रा फालांगि खालामनो थाखाय माने गिदिर गिदिर फख्रि। फोर जावनानै माने नाफोर फियो नाथाय बे नाफोर फिसिनायाव माने जेब्ला सान बै ओ दुंनाय बाराायोब्ला बे फुख्रिफोरनि नाफोरा माने थैनो हमो लसबो जानो हमो नोंथां।
खोनादों ना नोंथां?
खोनादों नोंथां खोनादों।
नोंथां खोनादों ना खोनायाखै खोनादों नोंथां।
हेलौ नोंथां।
गरम खोनादों ना खोनायाखै नोंथां?
दं नोंथां खोनागासिनो दं।
अ आं होनदों माने गरम जानायनि गुबै माने गरम माथ'। गोदोनि जुगावथ' बांद्राय बेफोरबायदि गरम जायामोननो दानि गोबां गरमा बांबोबाय मानोना जों मिथिंगानि बिफां लाइफाङा सुबुं अनजिमायाबो बांबोबाय नोंथां। बेनि जाउनाव माने गरमा बांबाय। गोबां सुबुंफ्रा बेफोरबायदिनो फालांगि खालामनो थाखाय माने गिदिर गि दिर ओ बिफोरबाय
बिदिनो अमा दोनग्रा बायदिसिना लुयो नाथाय। बेफोरबायदियाव माने गरम जानानै गोबां अमाफोराबो माने। जोङो नस्थ' जानायखौ एबा बेमाराव गैलैनायखौ नुनो मोनो नोंथां गरमजों
खोनादोना नोंथां।
खोनादों।
हेल' नोंथां।
खोनादों नोंथां खोनादों बुं दे। हेल' नोंथां खोनादों खोनादों।
ओ जोंहा औ गरम जायो जोंहा माने। ओ नोंथां जोंहा गरम जायोब्ला मा माने। जोंनि सोरगिदिं बिफां लाइफां दाउमा दाउ दाउसा ओ बे फोरबो माने बिफां लाइफां राननानै माने दाउमा दाउसाफोर जिब जुनारफोराबो माने थानो जायगा गैयि जायो नोंथां
आरो थानो जायगा गैयै जायो बिफां लाइफां ग बिफां लाइफांखौ जों हां लानो जोङो खोनादोना नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
जोङो गोबां जिउ माहारि मानसिया सुबुं माहारिया माने जिउ खोमानानै लानांगौ जायो जे नोंथां बे गरम बोथोर सफैयोब्ला। जोंनि बेफोरबायदिनो जोंनि भारत हादरावथ' दा गरम बिदुुङाथ' बांबाय बेफोर बायदिनो दिल्ली जोंनि राजथावनि दिल्लीफोर बायदियाव माने गोबां बिदुङा बारा जानायनि जाउनाव गोबां सुबुंफोरा गावनि जिउफोरखौ खहा खालामनानै लानांगौ गोनां जायो नोंथां गरमनि थाखाय।
औ औ
औ दाथ' दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव जों खामानि दामानि गोबां माइ आबाद गायो। औ मानि दामानि बेफोर
औ नोंथां औ औ
हाय गोबां खामानिफोरखौ नुनो मोनो आरो गोबां गरमा जोंनि थाखाय खहाबो खालामो। ओ गरम जायोब्ला जोङो न'नि फ्रायनो ओंखारनो हाया बायदि बेफोरबायदि मोनसे माने प्रब्लेम एबा ओ माबायाव गोग्लैनाय जायो जोङो।
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ नोंथां ओ गरमजों जोङो ओ सुबुंफोरा माने जिउबो गारनांगौ गोनां जायो।
औ ओनथां औ
औ आरो बेफोर बायदिनो मोसौ मोसाफोरखौबो जोङो मोसौफोरखौबो मोसौ बोरमा अमाफोरखौबो जोङो माने ओ गोजान गोजानफ्राव खाहनो हाया बेफोरदिनो साइख्लुमावल' खानांगौ गोनां जायो बिनि जाउनावनो माने बिनि जाउनावनो माने बिफोर बिसोर बिसोरबो रसा नांनानै बिसोरनि मोदोमफ्राबो हामलाङो आरो बिफां लाइफांफ्राबो गरम जायोब्ला गोबां ओ रानलांनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नोंथां औ औ
दाथ' गरम बोथोराव जोंनि ओनसोलाव गोबां गरम जायो नोंथां दैज्लां बोथोर
औ नोंथां औ
औ बेफोर बायदिनो सुबुंफोराबो थानो गोबां गोब्राब जायो नोंथां हानि गरम जानायजों लोगोसे माने हानि बिदुङा दुं-दुङो नाथाय बिजोंनो सुबुं माहारिफ्राबो माने खस्थ' मोनफायो। हेल' नोथां। अ नोंथां।
हेल' नोंथां
ओ नोंथां दाथ' एसे मोनाबायबो हराबो जाबाय ओ नोंथाङा आंजों बेफोर बायदि दसे सम बिदुंनि सायाव फोरमायलायनायनि बिबुं खोनानानै आङो औ नोंथांखौ जोबनो गैयि हामबायना हामबाय नो
औ ओ नोंथां औ।
बिदिब्ला दोनथ'नोसै आं नोंथां दाथ' मोनायाबो जा जाबाय दे बिदिब्ला ना नोंथां। औ दे।